हेल' नोंथां
औ
नोंथांङा ओ फ्रि दंथ'योब्ला
दंङ दंङ नोंथां दंङ।
ओ होमबा आं दिनै नोंथांजों देहानि मोनसे रायलायथाय लानानै फैदों नोंथांङा सम होनो हागोन दा दसे?
हागोन हागोन नोंथां।
दानि मुगायाव आंनि ओ सोंथिया जाबाय माने नों। थांनिसिम आरो दानि मुगायाव। देहानि मोजां देहा लाखिनो थाखाय ओ माबाय। दि सुबुङा माबायदि। हुदा लाखिनांगौ आरो माबायदि लाखिबा। माबायदि हुदा खालामबा देहाया मोजाङै थागोन आरो बेमार आजारनिफ्राय जों बोरै बासिनो हागोन। मोना जिउ गोलाव जानो हागोन बे सोमोन्दै नोंथाङा आंखौ एसे फोरमाय। नामा?
औ हागोन नोंथां जोङो। देहाखौ। गोग्गो एबा गाहामै लाखिनोब्ला जोङो। ओ गिबियावनो जोङो गावखौहाय। सांग्रांथि खालामना लानांगोन ओ। जेरैहाय जोङो हराव उन्दुनायाव जोङो। गोबाव थायालासे ओ जि रिंगा। सो हरनि जि रिगाफोरावनो उन्दुनानै ओ फुङावहाय। थाम रिंगासोआव सिखारनानै जोङो एसे ओ थाम ब्रै रिंगा। खौ सिखारनानै एसे जोङो देहानि थाखाय एसे बियाम खालामनाया। जोबोद मोजां ओ एसे बिदिनो खारनाय मानाय गेलेनाय एसे। फुङाव ब्याम खालामोब्ला जोंनि देहाफोरा गोग। मोजाङै थायो आरो फुङाव सिखाराब्लानो जोङो जे फुंनि जिथुनाखि बारहावा बे फुंनि बारा जोबोद गोग्गो मोजां जायो आरोखि आरो जों बेहाय फुङाव जुदि जोङो सिखारोब्लानो जों माने आरो जोंनि बे गोसो आरो जोंनि देहा गासिखौबो मोजां मोनो आरो दा बेफोरबायदियै जोङो गावनि देहाखौ ग्गो गोयै लाखिनो हायो आरो यगा यगा गुबुन गुबुन रोखोमनि बियाम बेफोरदि जोङो खालामना गावनि देहाखौ गोग्गो रैखा खालामनो हायो आ
नंगौ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो दे नोंथां बुं
आरो जोङो गावनि देहाखौहाय गोग्गो लाखिनो होनोब्ला बेफोर बेनो जोङो मोनायाव थाब उन्दुनांगोन आरो फुङाव जोङो थाब सिखारनांगोन
नंगौ
आरो जिथुनेखि जोङो देहानि थाखाय बे नस्थ' खालामग्रा निसा मुवा गुबुन गुबुन रोखोमनि थायो बेफोरनिफ्राय जोङो जानगाराव थानांगोन गावनि देहाखौ जोंङो रैखा आरो गोग्गोयै लाखिनोब्ला आं बेखिनिखौ फोरमायहरबाय नोंथां
नोंथां थिक नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि समाजाव दा बेबायदि गोबां गावनि जिउ आरो देहाखौ लानानै बेसेबांबा गोबां सुबुङानो सांग्रांथि दं जोंनि बर' समाजाव बेबायदि सांग्रांथिखौ जों खमैनो नुनो मोनगासिनो दङ बेनिखायनो जों बर' समाजखौबो बे मेसेजखौ बे रादायखौ जोङो बयनोबो जाहाथे होनो हागौ बेबायदि जोङो मोनसे ओ रादाय खानानै बयजोंबो रायज्लायनानै देहानि मोनसे सांग्रांथि लाबोनायाव जोङो गोबां मेहेर गोनां आयदा मेहेरगोनां हाबा मेहेरगोनां मेल खुंनानै बेबायदि जों बुंनो हा हानाया जोंनिबो गोनांथि दं नङा होनबा? नोंथां बे समाव जोङो ओ सेंग्रा सिख्ला बिनि गेजेरावबो बोराय बेन्थाखौबो जोङो आथिखालाव फुङाव उथिनानै नोंथां बुंनाय बायदियैनो फुंङाव थाब उथिनानै आबहावा फुंनि आबहावाखौ जानानै गावनि देहानि थाखाय मोजां प्रेक्टिस मोजां योगा मोजां प्रनाम खालामनाय जों नुनो मोनदों। आरो बे देहानि सांग्रांथि लाबोनो थाखायनो जोंनि बर' हारिनि सेंग्रा सिख्लाफोराबो आथिखालाव जोबोरैनो फिल बा गेलेग्रा फोथाराव खारथिं बायनानै गावनि देहानि थाखाय आरो ओ गोग्गो लाखिनो थाखाय देहाखौ गोग्गो लाखिनो थाखाय गावनि जिउखौ गोलाव खालामनो थाखाय बेबायदि जों एक्सारसाइस खालामनाय नुदो मोनदों नोंगोना नोंङा थां बे बेलायाव जों बुंनो हाग गौ दानि जुगावबो ओ जाबायदि जोंनि माबाया जोंनि समफोरा बारलांगासिनो पलिउसन होननाय बस पलुसन होनाया जेसेबां बारा जादोंब्लाबो जोङो बिफां लाइफांखौ गायनानै बिफां लाइफांनिफ्राय अक्सिजेन लानानै गावनि देहाखौ गोग्गो खालामनायावबो जोङो मोजाङै ओ थांखि लानायनि थाखाय जोङो सुबुं समाजनि गेजेराव बे बाथ्राखौ फोसाव जोंनि थाखाय गोनांथार जानानै फैदों। नंगोना नङा नोंथां? नोंथांनि नोंथांनि सिगाङाव आं बेखौबो बुंनो सानो दे जों दिनै गोरों गोरा जानानै देहानि फारसे जुदि मोजाङै जोथोन लायाबा जोंनि रोंगोथि फोरा जोंनि फरायनायफोरा जोंनि बे समजों मिलायनो हानाय जोंनि जिबायदि देहानि लोरबांथिफोरा सफैगासिनो बेमार आजार फोरा फैबाय दं ओमबाना जों बेमार आजारनिफ्रायबो बारग'नो हा हानाय नङा बायदि जों सानो नंगौना नङा नोंथां आरो बे बेलायाव जों बुंनो थाङो एक्सारसाइस य'गा प्रनायाम बेफोरबायदिखौ जुदि जोङो सानफ्रोमबो एफा एफा खालामनानै गोबारै जुदि खालामनो हायो। जेब्ला गावनि देहा गावनि ओ बेमार आजारनिफ्रायबो बारग'नो हानाय जोंहा ओ बेव फाय बारग'नो हानाय जोंहा राहा थायो नंगौना नङा नोंथां? बेनि लोगोआव स सेयैनो जों गावनि नोंथां बुंनाय बायदियैनो गाज्रि मुवा बेसादखौ जायालासिनो मोजां मो मुवा बेसाद जानानै गावनि देहाखौ गोग्गो लाखिनायाव जोङो गोबारैनो गोहोम गोग्लैयो होननानै जों सानो।
गोहोम गोग्लैयो नोंगौ नोंथां।
दिनो जोङो मोजां आदार जानानै मोजां दै लोंनानै मोजां जानाय लोंनाय नियम नितिखो मोजाङै मावलांबाय थायोब्ला बेबायदिनो जोंनि देहाया हदाय गोग्गो थागोन होननानै आं सानो नोंथां। नोंथाङा बे सायावबो जानाय लोंनाय आरो गाज्रि मुवा बेसाद ओ जानायाव लानायाव जों बर' हारिनि सेंग्रा सिख्लाफोरा बे एसेबां बेवहाय साखा फारा जाना दं थाङा आंनो एसे फोरमायगोन नामा?
दाथ' नुनायाव ओ दिनो उन्दै उन्दै लाइमोनफोरखौहाय दायो बांसिनै गाज्रि मुवा लानायखौहाय एसे नुदों बबेबा बबेबा जायगाफोराव। दा जुदि नोंथाङा बुंनाय बायदि देहानि सांग्रांथिनि थाखाय दाब दाब जायगाफोराव थांनानै मेल मिथिंफोर खुङोब्ला बेफोरनि बागै सावरायनानै जोङो बैफोर गाज्रि मुवा लानाय बेफोरखौ एसे होबथानायाव जोबोद गोख्रोङै मदद मोनगोन होननानै आं सानो। औ आरो देहा सांग्रांथि होनोब्ला आं बेखौ बुंनो सानबावो बिनि अनगायैबो जोंनि थानाय जिखुनु न' खाथि खाला ओ गाज्रि मुवाफोर गारालासिनो बा ओ प्लास्टिक बिदि बेबायदिनो लेखा बिलाइ गाज्रि थाइ सामथाइ ओ सेवनाय मानाय बेफोर गाज्रि मुवाफोरखौ जोङो गुबुन दा ओ मोनसे जायगायाव जमा खालामनानै सावनानै जोङो गावनि खाथि खाला थानाय गावनि खाथि खाला थानाय न'नि जाहाथे जोङो साब सिखोनै थानांगौ आरो बेखिनिखौ बुंबाय नोंथाङा बिनि अनगायैबो माबाफोर फोरमायहरनो हागोन।
नोंथाङा बुंनाय बायदियैनो जोंनि सांग्रांथिया बेवहायबो थानांगौ। जोंनि खाथि खाला थानाय जायगाफोराव जों जेरै जाबोर जथरफोरखौ जेराव मेराव गारालासिनो मोनसे डास्टबिन बाहायनानै माने गारग्रा जायगा बाहाय नानै ओ सरकारा जेरै ओ जिब मुवा आरो गेसाव मुवा गारनो थाखाय जेरै न' बानायना होदों गामि एरियाफोराव बेबायदिनो जोंनिबो न'खरावनोबो न'खर सहर गामिफोरावबो बेबायदि गावबा गाव मोनसे डास्टबिन खालामनानै ओ गाज्रि मुवाफोरखौ गारग्रा गाज्रि मुवाफोरखौ जों मोन से जायगायाव गारनानै ज' खालामनानै ओ दोननानै जोङो गावसोरनि साखाथिफोरखौ मोजाङै साब सिखोन ला खिबा जोंनि आबहावाया हदाय मोजां थागोन। आरो बिनिफ्रायबो जों देहानि सांग्रांथि आरो देहा मोजां गोग्गो लाखिनायाव बेबायदि हुदायाबो जोंना खामानि होगोन होननानै आं सानो बेनि अनगायैबो नोंथां जोंनि दा परिबेक परिस्थिथिफोरा जेरैबायदि जादों दंफां लाइफांफोरा खमिलांबाय थादों दाननायाबो बारा जादों बेनिखाय जों दंफां दाननाय खम खालामनानै दंफां गायनाय आरो दंफांनि जोथोन लानाय बेबायदि खामानियाव जुदि बांसिन सुबुंफोरा गोसो होयोब्ला जों बे दंफां लाइफांनिफ्रायनो अक्सिजेन मोनना जोंनि देहा ओ गोसोफ्रा हदाय सांग्रांथि आरो गोग्गो जाना थागोन होननानै आं सानो। नोंथाङा बिनि सायाव माबाफोर बुंबावगोन नामा?
आङो बिनि सायाव जोङो बिफां लाइफांखौथ' जोङो गाहामैनो जोङो जोथोन लानांगौ आं बेखिनिखौ बुंनो सा सानोदि बिफां लाइफांखौ जोङो गायनांगौ ओ आरो खोब साब सिखोनै जोङो थानो नाजानांगौ। आङो बेखिनिखौनो बुंबाय नोंथां।
थाङा बेसेन गोनां समखौबो आंनो दसे गोग ओ देहा गोग्गो लाखिनायाव हेफाजाब होनानै मोननैसो बोसोन होनायखाय जोबोर जोबोर गोजोननाय थाबाय आरो माब्लाबा सम मोन ओ नोंथांजों गुवारै बे नि सायाव गुवारै रायलायगोन होननानै आं आसाफारिनानै आं नोंथांखौ खेबसेबाव गोजोन्थों होननानै आं फनखो दोनथ'नाय जाबाय।
दे गोजोन्थों नोंथां गोजोन्थों।